नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
खोदोंना
औ खोनादों
ओ नोंथांङा मोजांङैनो दंङना
अ नोंथां दंङ नोंथांङा मानोबा कल खालामदोंमोनबा
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय सुंद'यै सावरायनि थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादों।
औ नोंथां थारैनो बुं
नोंथांङा आंजों सावरायफानो हागोन ना?
उम हा
दा नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय जे जोंनि बर'फोरनि दोरोंङारि मुवा बेसादनि बाहायनाय
औ नोंगौ नोंथां
गुबैयै मुवा बेसादनि बाहायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो गोबां रोखोमनि जों मोनो। थांङो दा आं बावहाय बे जोंनि दान्दिसे सावरायनायावहाय आंङो मोनसेल' आयदाखौ लानानै नोंथांजों सावरायनो सिगांदों। दा बै आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' समाजावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दो रोंङारि खान्थि बायदियै बा आदब बायदियै जे संसार जानायावहाय बाहायबोनाय जे औवा औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै जोङो दान्दिसे सावरायनो
नांगौ नोंथां
दा औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गुबै मिथिंगायावनो मोननाय मोनसे रोखोमनि बिफांखौ जों बुंनो हायो।
नोंगौ
दा बे औवाया ओ जोङो औवाखौहाय गोदो गोदाय समनिफायनो बाहायबोदों जे जोंनि समाजखान्थि आसारखान्थि बैफोर माखासे नेमखान्थिफोरावबो जोङो औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनदों गुबैयै बुंनो थाङोब्ला औवाया जोंनि उजि जेननायनिफ्राय लानानै थैजासिम गासैबो हाबाफोरावनो जों औवाखौहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो।
नोंगौ
बैफोरनि गेजेरावहाय हाबा आरो न'खर संसार जानायावहाय जे मावनाय दांनाय नि बेलायावहाय न'आव बाहायनाय मुवा बेसादनि बेलायावहाय गो बे गासैबो बिथिङावनो जों औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां थारैनो
दा बैफोरनि गेजेरावहाय जोङो न'आव बाहायनाय जे न'आव सरासनस्रायै बाहायनाय जायफोरनाखि औवानि मुवाफोर जेरै जोंहा सागं दङ खादौ दङ। मैगं खादा दङ। नङा होमबा नोंथां।
दङ दङ।
दा बैफोरखौ दोननानै आं नोंथांनिसिम जे जोंनि बर' समाजावहाय ओ
बुं नोंथां
मावनाय दांनायाव जे बाहायनाय जे मावना दांनायनि समाव बेवहाय औवानि बाहायनाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनिफ्राय सुंद'यै मिथिनो लुबैदों।
उम अ नोंथां बिदिब्ला खोनासं अ जोंनि सोलिबाय थानाय न'खरैयो न'खर एबा समाजफोराव ओ जाखौ बुङो जों दोरोङारि खामानि बे दोरोङारि जोंहा औवायाबो गोबां मदद खालामो हेफाजाब होयो गोदोनि फ्राय जों औवानिफ्राय गोबां रोखोमनि आइजें आयला बानायनो हायो जेरैहाय ओ नोंथाङा बावैसो बुंलांखादों दे सागं सागंआबो औवानि बिदिनो गासैबो जोङो नांगौ नांगौ जानाय बेसादफोर जेरै जोङो औवानिफ्राय बायदिसि ना रोखोमनि दोरोङारि जेरै जेखाइ खबाइ बेफोरखौबो जों हेबनो हायो बेनि लो बेजों लोगोसे ओम खायफा खायफाया बेराखौबो बे औवानिफ्रायनो होनो हायो आरो जोङो बे खौबो जोङो जोङो। बुङो खदाल बेे ओ
नोंगौ नोंथां
ओ बेफोरावबो जोङो औवानि औवानि गोबां हेफाजाब लानांगौ जायो ओ औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो औवाया गोबां हेफाजाब होदों जेरै जोङो औवानिफ्राय गोबां ओ बनबो मोननो हायो। बे ओ बुंनो थाङोबा बे जोंनि बर' समाजाव मो साफ्रोमबो सुबुङानो ओ अरजोंनो ओंखाम संनानै जायो। गोदोनिफ्रायनो आरो बे ओ औ जों औवानिफ्राय बनबो मोनो। उम बेबादिनो औवाया जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जो गोबो जो गोबां हेफाजाब खालामो। नोंथाङा आरो बेफोरनि बागै मोननैसो बुंबावनो हागोन ना?
हागोन नोंथां जे औवाया जोंनि जोन-जोनोमनि फ्रायनो जे बाहायजाबोदों। दा गुबै बुंनो थाङोब्ला औवा होननानै बुङोब्ला जों औवाखौहाय जे जोनोम जागोदान उन्दै गथ'खौहाय गोदोनि समावहाय जे उथुमै हास' हनाय जायोमोन बै हास'नायनि बेलायावहाय जे औवा खाथि जिरनानै औवा निजलिजों जे उथुमि हास'नाय दा बे बिथिङावबो जोनोमनि समावहाय औवानि बाहायनाय खौ नुनो मोनो। दा जों
नंगौ । नंगौ नोंथां।
खौ नुनो मोनो आरो जोबनाय बि